औ औ नोंथां औ
आतसा माबोरै दङ नोंथां
ओइ बिदिनोसै
आतसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' अनलाजों दाउसोमोनलै नोंथां नोंथां मोनालाय मामोन नोंथां?
ओ जोंहाना ओंख्रिया बिदिनो माने दालि ओमफ्रायो ओ अमाजों आलुमोन आरो नोंथां।
अ
ओनथां मोननिजों दायो बोथोरा माब्रै हरै
बोथोराथ' जोबोद गाज्रिलै नोंथां अखायानो अखा आरो
अ अ गायनाय फुयफ्रालाय जाजोब्बाय नोंथां?
जाजोबबाय नोंथां जाजोब्बाय।
औ औ। नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
फ्रियालाय दङमोन नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दङमोनबोला आङो मोनसे टपिकसो लाना फायनायमोन आरो
फोरमायनो हागोन नोंथाङा।
ओ जे ओन्दै ओन्दै बैसोआव हाबा जानानै जे गामि एरियानि मानसिफोरा ओ माबोरै ओ गाब्र'दों बेफोरखौ जोङो एसे नोंथांनिफ्राय फोरमाय नोंथाङा एसे फोरमायना होद जे उन्दै बैसोआव हाबा जानानै दाबादिनि जुगाव माबोरै गाब्र'नानै दं जे दानि लाइमोनफोरा बेनि सायाव एसे
औ बिदिब्ला आङो फोरमायलांनोसै नोंथा खोनासं
औ औ औ।
जोङो बिदिनो गामि एरियायावहाय बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनसै आरोना नोंथां?
औ औ।
जों बिदिनो गोबां बिदिनो उन्दै बैसोआवहाय जे मोजां मोनलायनानै सानस'नो हायियाव बुंस'नो हायियाव बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनसै ओ हिनजाव सा लाइमोनफोरखौ जोङो बा हौवासा लाइमोनसाफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नों थां।
औ औ।
ओ जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो गामि एरियाफोरावहाय बिदिनो गोबां सुबुंफोर खौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गामब्र'नायफोर जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा गामि एरियायाव हाय बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। होननो थाङोब्ला जेरै ओ बिदिनो फरायफुबाय थानाय समावहाय जे हाबा जानाय बा गोसो थोलायनाय फोरावहाय गोसो होनानै उन्दै बैसोफोरावहायो गोसथो लायानायफोर
बिदिनो जों गोबां नुनो मोनसै आरो नथां। खोनादों नोंथां?
औ नोंथां औ खोनाददों।
ए। जोङो बिदिखौहाय गोबां गामि एरियाायाव मोननो मोनसै आरो बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जा बोसोरो जे उनावहायो बिसोरो बिदिनो खारलाबायायनाय बा अबेबाफोर खामानि मावहैनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ
जे जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिदिनोबो बो ओ बिदिनो गाब्ल'नाय फोरखौ जोङो होननो थाङोब्ला जेरै जोङो हायो नुनो मोनसै जे ओ कलकाताफोराव बायो बिदिनो दिल्लीफोराव बिदिनो उन्दै बैसआव हाबा जानानै गावसिरनि संसारफोरखौ जालांनो जालांनो थाखाय बा गावसिनि गथफोरखौहायो फोरों लांनो थाखाय हायो जे खामानि मावहैनायखौ जोङो गाब्र'नायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां । जे बिदि होनलायनो ओ जोङो खोनानो मोनो जे नोंथां बिदि होनलायनाय खोनानो मोनो आरोना नोंथां जोङो जे आंङो दायो हाबा जाथ'आबा हामगौमोन होननानै जोङो बिदिनो खोनानो मोननाय मोनो आरोना नोंथां
औ औ ।
गोबां बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सुबुंफोरनिफ्राय आरोना नोंथां । जेन ओ‌ बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला जोङो होनो ओ होननोओ बिदिनो जोङो होननो माने जों खोनायो आरोना नोंथां जे ओ खोनायो मानो जोङो नुयो आरो ना नोंथां जे जोंनि मेगननिफ्राय जोङो नुनो मोनो जे उन्दै बैसोआव हाबा जाना मोनसे सानसनो हायैआव जोङोहाय बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ थैनायबो नुनो मोनो आरोना नोंथां । औ आरो उन्दै बैसोआवहाय हाबा जायोब्ला जे नुनो मोनो जे जोंहा‌ बिदिनो नांज्लाय खमज्लायफोरा
औ
नोंथां औ आरो बिदिनो गावसिनि ओ हाबा जाखांनायनि उनाव बिदिनो गावसोरनि गथ गथायफोरखौहाय बिसोरो ओ बिदिनो मोजां गियानफोरबो बांद्राय होलांनो हाया आरोना नोंथां ।
औ औ ।
आरो जोङो बिदिनो आं दानि होनलांनाय बायदिनो जे गोदो ओ गामि एरियाफोरावहाय बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां । औ आरो‌ जोङो नुयो जे ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिदिनो बोसोरबा से ओ थालायलायनानै संसार जालायलायनानै बिदिनो गुबुन हौवाफोरजों खारलायनाय बा मोजां मोनलायनायफोरखौ जोङो आरोबाव फिन खेबसे नुबावो आरो ना बिसिनि गेजे जेरावहायो ।
औ औ । ब्ला औ ।
उन्दै बैसोआवहाय बिसिरनि जिउआवहाय नांंज्लाय खमलाया आरो बेनिफाय बारासिन जाहैबावो आरो । ना नोंथां
औ औ ।
जे बेफोर गियानफोरखौहाय ओ बेफोरखौहाय‌ जे गथफोरा गावसिनि गथफोरा नुयो ब्ला बिसोर गथफोरानो सोलोंफाव सोलोंबावो आरोना नोंथां ।
औ औ ।
बेखौ जोङो गोबां बिदिनो नुनो मोनबाय आरोना दायो फरायफुबाय थानाय समाव जे सोरबा ओ सोरबा ओइथ क्लास बा सोरबा सेबेन क्लास सोरबा नाइन क्लास बिदियावहाय जोङो फ्राय बांसिन आथिखालनि जुगावहाय नुनो मोनसै आरो ना थां औ आरो बेनिखायनो सरखारा हायो जि उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय थानायनि थाखाय हिनजावसाफोरनि बैसोखौ अथ्र‌ बोसोर आरो हौवासाफोरनि बैसोखौहाय
आरो बेफोरखौ सोरखारा खालामना होनाया बेनो जे उन्दै बैसोआवहाय हाबा जानानै जे फरायबावनांगौ सम बेफोरखौहायो जे गाब्रवालासे बिसिनो फरायबाय थायो होननानै सरकारा दाना होदोंमोन आरोना नोंथां ।
औ औ ।
नाथाय होनबाबो आथिखालनि जुगाव जोङो नाय नुयो जे बेफोर नियमफोरखौ आथिखालनि
बारसिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ औ ।
गामि एरियाफोरावहाय जोङो बेफोर नियमफोरखौहाय फालिनायखौनो जों नुनो मोना ना नोंथां
औ औ
बिदिनो जोङोहायो बिराद गाब्ल'नाय सुबुंफोरखौ जोङो बिराद दुखुआव गोग्लोयो सुबुंफोर ह बिदिनो उन्दै बैसोआवहाय बिदिनो गाब्र'नानै जे गावसोरनाव संसार जालांनो थाखाय जिबायदि आजिखालि जुगाव रां रुफा गैयाब्लानो जेबो नङा होननानै सानजायो आरोना नोंथां
औ
आरो बिसोरो बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै माबाखौथ' मावनानै जागोन ना बेनिखायनो बिसोरोहाय खामानिफोर एबा हाजिराफोर बा दिनाव माबाफोर दिल्ली बम्बाइफोरावहाय बिदिनो दावदै कम्पानिफोरावबा बिदिनो गारि मथर फोरनि कम्पानिफोराव थाहैनांगौ गोनां जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
बिदिनो बिराद गाब्र'बाय आरो ना बिदि जोङो जों खोनानो मोनो जे जोङो नुनो मोनो जे आङो दानो हाबा जाथ'वोनब्ला आङो एसे फरायबावनायमोनब्ला आङो साख्रि लानायमोनब्ला बेफोर बाथ्रा फोरखौ दानि समावसो बेफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरा होनबाव होनो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ औ जे जों बेखौनो गोबां नुनो मोनसै आरो जे जोंनाथ' बिदिनो ओ सिटि एरियाफोराव थानाय बा बिदिनो नोगोर सोहोरफोराव थानाय सुबुंफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोना आरोना नोंथां नुनो मोना
औ औ जोंनि गामि एरियायाव थानाय बांसिन जों बेखौ नुनो मोनो आरोना
औ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो बेफोरखौहायो औ जे जों गोबां बिदिनो नुनो मोनसै जे बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय नालाय बिसोरो सानस'नो हायियावहाय बिदिनो बिदिनो गुबुन हौवा फोरजों आरो खारफिनलायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बिदिनो आरो बिदिनो मावनाय दांनायफोराव बिसोरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय नालाय बांद्राय आखा फाखायै मोनथिजोबा आरोना नोंथां औ बिदिनो जोङो गोबां नुनो मोनबाय जे गावसोरनि बिहाव सोलों सोलोंफैनायखौ जोङो नुनो मोनो होनदों आइजो आरो बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बिदिनो गोबां बिदिनो जेंना जेंसि बा बिहावफोरजों बिदिनो रायजानाय मानाय बिदिनो आखा फाखा मावनाय दांनायाव रोङिनि थाखाय रायजानाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ औ
आ बिदिब्लानो नोंथाङाबो ससे फोरोंनो बावनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन
नोंथाङा हायोब्लाससे फोरमायना होबावबानो जाबाय दे नोंथां एसे बेखेवनानै होबानो जाबाय जाबाय आरो ना नोंथां
औ औ जोङो आथिखालनि जुगावथ' गामि एरियायाव बेखौनो जों बांसिन नुनो मोननाय जायगा आरोना जे मोजां बे फरायस्ला बियाव जे मोजां बुजिस्ला बियाव गोबां बेफोरबायदिनो ओ दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला देरफुनायफ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां ओ नांज्लाय खमज्लाय हाबा जाखांनायनि उनाव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जे नांजाय खमनाय जानायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ आरो बेफोरबायदिनो जोङो बुजिस्लाबियाव जानायफोरखौ जों नुनो मोनो ज जे ओ न'खरफोर बिसफोरबायदिनो गोबां संहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो उन्दै बैसो याव हाबा जानानै बुजिस्लाबैयाव हाबा जानानै ओ जे सरखारनि नियमखौ बारसिननानै हाबा जानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि जुगाव बांसिननि आरो बांसिन जों नुनो मोनो। ओ ओ उन्दै बैसोआव जे ओ बेफोरबायदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जासिगोन आरो जानायनि उनावहाय जे बिदिनो मा जानाय लोंनायनि राहा मोनलिया बिनि जाउनावहाय ओ जों गोजान गोजानथाव थांनानै खामानि मावहैनायखो जों नुनो मोनो दानि ओ दानि जुगावहाय आरो थां औ ओ औ जोहा थाइमाबोथ' जानानै फैबाय दा नोंथांजों बेसेखिनि खोथाखौ सावरायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना थां औ हामबाय औ औ